गोजोन बेला। सेनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम ओ गिबियावनो ओ बाहरग्रोबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं।
आं नै दंफां दंफां सिङाव जनानै दंबाय थायो जिरायनानै दंबाय थायो नोंथां।
औ नोंथां आंबो बिदिनो गरमखाय दंफां साया सिङाव जिरायना दं। ओ नोंथां आङो नोंथांजों। ओ मोनसे बाथ्रा राय्लायनो सानदोंमोन नोंथांजो। ओ राय्लाय जागोन ना नोंथां। ओ आमसि आमसिसुवानि बागै आमतिसुवाखौ जोङो बोरै। ओ फालियो बिनि बागै फोरमायनो सानदोंमोन। फोरमायजागोन।
औ दे औ दे हागोन नोंथां।
औ जोङो आमतसुवा होननानै। जोङो बुङोब्ला आमसिसुवाया जोंना बोसोराव। ओ खेबसे जा जानाय जायो।
औ।
जिखौ जोङो ओ मुवा। ओ जिखौ जोङो सुवा नांनाय बुंनाय जायो। आमसि। आमथिसुवा ओ जोंना आसार दानाव जायो।
औ औ।
आमसिसुवा होननानै बुङोब्ला जोङो। बे दिनखौ फिथाइ सामथायाइ जानाय। ओ होनना बुंनाय जायो। आरो जोङो सुवा नांनायबो होनना बुंनाय जायो।
ओम।
आमतिसुवायाव जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ। ओ सामथाय जायो जेरै। जेरै खान्थाल थाइजौ। ओ रैमालि बायदि फिथाइफोरखौ जों जानाय जायो।
औ
बर' सुबुंफोरा आमथिसुवायाव आलासि जानो थाङोब्ला बेनि सानसे ओ सिगां जोंना बिफां लाइफांफोराव ओ दिरुं एबा ओ जिस्रिफोर बायदि खाना दोननाय जायो मानोना मानोना ओ जों जों आमथिसुवायाव फिथाइफोरा थायनो रोङा होनना बेफोरखौ खाला ओ बेफोरखौ खानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो जोंना आमथिसुवायाव आबाद ओ फोथाराव आबादफोर मावनो थाखाय ओ आमथिसुवायाव हाल खदाल सिखा रुवा बायदिसिना जोङो हाथियार बेफोरखौ ओ बाहायनो मोना होनना ओ ओ जों मानियो आरो।
औ
ओ बिदियाव हाल खदाल एवोब्ला जोंना आबादफोरा मोजां जाया होनना बे दिनाव मावनाय जाया आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आमथिसुवा दिनाव ओ आरो हाग्राफोरखौ जोंङो लामा लामा एबा बारिफोराव हाग्रा जाबा जों बेफोरखौ दानो आरो मा मानो दानो होनोब्ला जों बेफोरखौ ओ ओ रस' नाङा जेनेबा बिदिनो जोङो हाग्रा जाबा जों आरो ओरैनोबाबो जों दानखायो नालाय ओ बेयाव रज' ब रज'फिनो नालाय जोंङो सान बिदि साननानै जोंङो आमसुवायाव हाग्राखौ जोंङो दानोब्लाथाय ओ हा हाग्राया थाब रज'नाय नङा खोमा बिदि साननानै जोंङो बारि ओ लामाफोरखौ जोंङो हाग्राफोरखौ दानस्रांनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ मानोना आमथि सिुवायाव हाग्रा दानोब्ला सुवा नां नांनानै थाबनो लावफिना होनना बुंनाय जायो आरो।
औ औ।
ओ आमथिसिुवाखौ जोंङो सानथाम सुवा नांनाय दिन होनना सानो आरो।
औ।
बे सानथामनि दिनाव जोंङो न' न' गासैबो जेबो फुजा होआ आरो।
औ नंगौ।
एबा ओ आलारि बाथि फोजोङा मानोना बे दिनखौ सुवा नांनाय सानो। बे आमस बे आमसुवायाव ओ बे आमसुवा सानथामा जेब्ला जेबो अब्लासो जोंङो न'फोरखौ सुस्रां आरिखां जों बे जों बे खालिसो जोंङो बाथौआव बाथौखौ लिरनानै जोंङो ओ आलारि बाथि ओ सावनाय जायो आरो फुजिनाय जायो।
औ।
आरो बिदिनो जोंङो ओ न' न' न' न' जोंङो आमथिसुवा खालि जोंङो न' न' बिदिनो लोगोफोर जमा जमा बिदिनो जोंङो थांनानै फिथाइ ओ सामथाइफोरखौ खां खांनानै बिनानै जों बेफोरखौ जमा ज जमा जाहैनाय जायो आरो। आरो आरो ओ जों नुयो ओ हरफोराव सोरबा सोरबा बिदिनो जमा जमा थांनानै लाव लामाफोराव लाव फिथाइ थानायफोरखौ सोरबा सोरबा खावनानै लाबोयो। आरो बिदिनो सोरनिबा दलंफोरखौ सिफायला बायनानै ओ गारबोयो आरो बेरांसिफोरखौ सोर सोरबा सोरबा बेरानसिफोरखौ लामाफोराव गारफैना दोनो। आमथिसु औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा
औ।
नोंथांजों सोरबाफोर दं नामा नोंथां?
आंजों रावबो गैया नोंथां दा।
नोंथांनि नोंथांनाव जोबोद दावराव खोनादों? नोंथां
औ नोंथां। नोंथां ओ बिदिनो आमसिसुवाखौ जोङो ओ फुजियो फालियो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे आमसिसुवानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन औ औ हागोन नोंथां।
औ दे फोरमायनाय नोंथां।
निमाहा हो नोंथां।
अ हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां निमाहा हो नोंथां जोंना आमजिसुआव नों होनलांनाय बायदि दानि ओ
औ
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां?
हेल'
औ औ
नों नों दानि होनलांनाय बायदि औ औ औ खोनादों नों दानि होनलां होनलांबायदियै आमथि सुवाया जोंना फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि दालां आरि बेफोरखौ जोंना नस्थ' खालामनाय जायो। होननानै
औ
बेफोरो जोंना नस्थ' सन्द्रसो जायो नोंथां निमाहा हो
औ औ नोंथां
औ जों दा आमथिसुवा बुंनो थाङोबा जोंना आमथिसुवायाव जोंना फिथाइ सामथायाइ जानायनि दिन बे आमथि आमथिसुवाया जोंना फिथाइ सामथायाइ बेफोरनि बेफोरनिनो बेफोरखौनो फालिनाय जायो। फिथाइ सामथायाइ जानाय बेफोर बेनो फालिनाय जायो नोंथां
औ औ
थिग बेबायदि नों होनलांनाय बायदि दानि हाग्राफोरखौ जोङो रोदोबनो रोङा मानो आमथिसुयाव दानोबाथाय सुवा नांनानै खिलिथब खिलिनो रोङा होननानै होनलांबाय नोंगौ जों बे खुनु आनथिसुवाआ जाबाथाय जोंना गासिबाबो न'खर एबा गामि गामिबो हाग्राफोरखौ आमथिसुवा दिनखालि दाननाय जायो।
औ
आमथिसुवानि सिगां एबा उनाव जों दानायखौ नुनो मोना।
औ
थिग बेबायदिनो जोंना आमथिसुवायाव जोंना न'खर न'खर जोंहा गासैबो गबाबो आमथि सुवा नांदों होननानै न'खराव जोंहा बेफोरबायदिनो होलांनाय बायदि जोंनि एबा जोङो फुजिनाय इसोरखौ जोंहा बे इसोरनो इसोरखौ जोङो फुजिया।
औ औ
जेब्ला जोंना सुवा सुवा नांनाया जोबो अब्ला जोङो न'नानै गासिबो नखर नखर
औ
जेब्ला जोंना आमथिसुवा जायो अब्ला जोंना रायजो बिदिनो गामिनि मोनसे रायजो दं थायो बेफोर बे रायजोनाव जोंना गासिबो ज' जानानै जोङो आमथिसुवा फालिलाङो आरो नोंथां।
औ
बे आमथिसुवा फोलिनायाव जोंहा थाइजौ, खान्थाल, थालिर लिर नों दानि होननाय रैमालि बेफोर गासैखौबो गासै बे जेसेबां फिथाइ सामथाय दं बेफोर लानानै जोङो आमथिसुवाखौ गामियाव फालिनाय जायो। माने रायजोनाव
औ औ
थिग बेबायदिनो जों आम जुसुवखौ फालिलाङो आरो नोंथां।
औ
आमथिसुवायाव जोंहा नों होननाय दानि खान रुवा, सिखा, खदाल बेफोरखौ जोङो बेफोरजों जों खामानि मावा होननानै नंगौ आंबो बेखौ आबै आबौमोननिफ्रासो खोनादों।
औ
जानो हागौ जोंहा सुवा नांनानै जोंहा जेब्ला आबाद मावो अब्ला जोंना आबादफोरा जाया बेफोरबायदि खोनानो मोनोमोन आरो खोनानो मोनो।
औ नंगौ।
बेनि थाखायनो जोंहा आबादखौ बेनि थाखाय सुवानांनायनि थाखाय मावाबो जानो हागौ आरो माने बांसिनानो जों बांसिनानो जोङो बे आबाद मावनाय एबा खदाल आरि रुवाफोरनि सिखाफोरनि खामानिखौ सिखाफोरजों बारा मावनाय नुवा आरो जोंनाव
औ औ
औ बे बेबायदिनो जोंना आमथिसुवा होनबा फिथाइ सामथाय जानायनि दिन आरो नोंथां फिथाइ सामथाइजों जोंहा आमथिसुवा फालिलाङो
औ
औ दा नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय नोंथांखो आं मोन नोंथांजों आमतिसुवानि बागै आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय जा एसे मिथिनो मोनबाय आं गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांजों आमतिसुवानि बागै एसे रायलायनो मोननानै मिथियैखौबो मिथिनो मोननानै एसे गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै होमबा ना नोंथां? उनफोराव सम मोन एबा रायलायफिननोसै सावरायफिननोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे नोंथां।